हेल' औ नोंथां।
नोंथां खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय नोंथां
मोजांबा?
औ दंथ'यो दे बिदिनो मोजांथ'
अ सानजौफुनि ओंखाम जाखांबायना जाखाङाखै नोंथाङा?
औ जाबाय नोंथां जाबाय जानानै दान्दिसे सम जिरायनानै दं ओ नोंथाङाबो जाखांबाय दा
औ जाखांबाय
ओंख्रिया बिदिनो आलुजों सयाबिनमोन
औ
बेनिफ्राय नों नोंथां नोंथांनि फन हरनायनि गुबुन गुबै जाहोना मामोन नोंथाङा
अ आंनि गुबै जाहोना बेनो जे ओइ जों दादे अमा फिसियो बायदिसिना बायदिसिना बाहायो मुलि मा बायदि मुलि बाहायो बाहायनांगौ जायो माबायदि जोथोन लानांगौ बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि जों मिथिनो लुुबैदों आरो माने रायज्लायनानै गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो।
औ दे नोंथां रायज्लायनो हागोन दे बि बिदिब्ला ओरै औ अमाखौ ओरैनो जोंथ' अमा फिसिनायनि बागै रायजलायगोन ना नोंथां।
औ औ औ नोंथां।
ओरैनो अमाखौ माने खै माससो फिनानै फेदेरनानै फानबाथाय एसे मोजां जायो।
खोनादोंना नोंथां? हेलौ। हेलौ नोंथां
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
अ
अमाखौ खै माससो फिनानै फानब्लाथाय मोजां जायो नोंथां हेलौ हेल'। खोनादोंना नोंथाङा? नोंथांनि नेटआ एसे प्रब्लेम जादों नामाथाय
हेल'। हेलौ हेल'। हेलौ नोंथां।